गारनानै थां
हो खोनादों नोंथां
ओरैनो मा खालामना दं नोंथां
ओरैनो दंलै नै जिरायलाबायना
जिरायबायना नोंथां आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो हागोन ना ओ
दावबायनायसो माने सोंनों दावबायनायसो सोंनों नागिरदों थारमाने आं
औ औ देलाय
दावबायानिनिफ्राय जों गियान मोन ह न मा ओरैनो सरासनस्रा गयान मोननो हायना जोङो
औ औ मोननो हायो
खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा माबाय बिदि गियान मोननाय दावबायनायनिफ्राय
दावबायनायनि बागै‌ आरोना
औ दे
ओ
बायनाय बुंबाथ ओरैनोथ सरानस्रा जों गोबां जायगायावनो दावबायनो हायो आरो ना
औ औ हायो नों
दावबायनानैबो माखासे गियानफोर बुथुमनो हायो
औ हायो
दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव माबायदि सोलिदों माबोरै बिनि माबाफोरा बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो ना
औ हायो हायो
उम दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांना माबायदि मोनदों माबायदि बेफोरबायदि माखासे गोबां बायदिसिनाफोरखौ मिथिनो हायो आरोना बेफोराव
हायो हायो आरोबाव
आरोबाव बिदिनो दावबायनो हायोबाथ मोजांनि बाथ्रा गियानबो मोनो माखासे बायदिसिनाबो आरजिनो हायो आरो ना
औ माने जा जों दावबायाव थां दावबायनो थांनायाव आरोना हाय माने जा नुफेरि बुस्थु
औ औ नुफेरि बुस्थुनिफ्राय लानानै जिब जुनार दावमा दाव साम मिथिंगा बादि सारि गोबां दावबायनाययाव गोबां माबा मोनो आरो ना
औ नोंथां औ औ औ माने बै जायगानि थानाय जायगानि थानाय सुबुंफोरनिया मावनाय दांनाय बोरैहाय बोरै थायो माने गाबागाव ओनसोल गावबा-गाव माबा बेलेग बे
ओम ओम गुबुन ओम ओम गुबुन जायगायाव माबायदि मे सोलिदो जोंनि जायगायाव माबायदि बेफोरनि बागै मिथिनो हायो आरो
औ हायो आरो दं बिदिनो जारिमिनारि जायगाफोर दं बायदिसिना
ओम गोबां जायगा दं बिदि बेरायनो हाबा मोजाङानो
औ औ दं ओरै आरो जिब जुनार नायग्राफोर दं
औ
बेजोंथ गामियाव थाबा मा-जिब जुनार नुवा नालायथो हमना ला जेनेबा हमनाला दे मैदेरखौ हमबाय दे मैदेरखो जेनबा ओरैनो बबबा गामो
ओ ओ बबेबा माखासे गोबां नुफेरै नुफेरै जिब जुनारफोर थायोना दावबायनो हाबो बेफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हाबा नुहैयो बेफोरखौ मोजांनि बाथ्रा खोब औ
ओरै नोंथाङा दावबायजाग्राफोरनि जायगाफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा जा मिथियो मानखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
ओरैनोथ दावबाय होननाय बुंबा गोबां जायगा दं ओरै काजिरङा बायदि आरि गोबां बेफोरावबो जिब जुनारनिफ्राय लानानै मिथिंगा बायदि आरि बिदिनो नायनो हायो आरो
ओरैनो जानायमाय दावबायथिंग्रा जायगाखौ बुंनो नागा नामा मोनसेस ओरै हनला नों जा गोसोआव दं बेखौ खोनथानोागोन नामा
ओरैनोथ बायखोना नेरसनदोंमोनदां ओरै डिमापुरावमोन नामा
डिमापुर अ बे बरनि जायोैसै
औ औ
बर'
गोबां जारिमिनारि गोद गोदोनि सुबुंफ्रा माबायदि जा माबानायमोन बेफोरनि बागै मिथिनो थांगोन आरोबा
औ औ माने
दाव दावबायो दावबायनाया
औ दावबायायोथ आरो दावबायनायालाय बिदिनो मानसिया दावबायनाय जोंनो माय दंखैयो आरो गोबां सुबुङाथ गोबांथ दं दे मान ओरैनो बांसिन ओरै सेभेन्टि फाइभ पार्सेन्टफोर जागोन आरो दावबायनायाव
औ
ओरैनोथ गामि ओनसोलफ्राय बारा थांनाय जाया मा टाउनियानिफ्र थांनाय जायो गामियाव बा खम एसे बांस
गामि एरिनो एसे खम जायो जानायालाय बांसिन दाना टाउननियानो थांजायो होननाया बुंलांसै माखसे ओ माखासे थाखा फैसानिफ्राय लानानै गारिखौ राय बिदिनो गोबां प्रब्लेम जायोना गामि एरियाना बिदिनो
औ औ
ओरैनोथ नोंथाङा बहा बहा बेरायखो जेनेबा
बेरायनायथ आं एस बां जायगा बेरायफेराखै थेवब्लाबो बुंथाव थाव बेरायदों ओरै अग्निगऱ
औ मिथियो मिथियो खोनादों खोनादों होनोमबाबो आंबो बेरायफेरनाय जायाखै औ औ औ
थांनाय जाबाय ओरै शिबसागरखौथ मिथिखायो नोंथाङा खानादों जानांगौ बेयाव थांबाय ओरै आरो बालुफुं बारहुंखा हादों ना
औ खोनादों खोनादों।
थांनाय जाबाय आरो ओरै थ फारसेनेल थाङाखै माने ओरै स्कुलनिफ्राय लांदोंना हाइस्कुल
औ औ बै मास टिचारफोरा लाङोना जेनेबा हाइ स्कुलफोरनियाव मिमि फोरनिखौ लाङो आरो ना। दावबायदो बिदिनो।
औ माने बेफोर
औ औ औ आंबो सिगां मोनखांबाय बै हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव नाइन टेनाव जेब्ला फरायदोंमोन अब्ला आंबो गुवाहाटियाव थांनो मोनखांबाय आदा।
औ ओरैनो गुवाहाटियाव मा मा दं नोंथां मा हायाव हाब
ओरैनोथ गुवाहाटियाव ओरै बिदिनो गोबां बायदिसिना नुदोलै बिदिनो दैयाव थाग्रा मैदेरनिफ्राय लानानै बिदिनो मोख्रा फिसा फिसा मा मोख्रा होनो इखौ गोसोम गोसोम आरोना गोबां नुफेरै दाउमा दाउसाफोर थायो आरो ना बेयाव। दावरायनिफ्राय लानानै बिदिनो दैयाव थाग्रा बायदिसिना गोबां जिब जुनारफोर नुयो आरो। बुंस बुं नामफोर बबो मिन्थिजोबा नालाय आंबो एसे कनफिउस जादों आरो बुंनो
जाखायो बयबो बिदिनो मानि नुफेरै बस्तु नुबाय थाबालाय मोनसे
जेरै जोंनि लकेलफोराव नुबाय थानाय बिदिनो बायदिसिना बुमबायलै बिदिनो दाव देंखुर बायदिसिना माबा माबि होनो आरो ना।
औ
लाय बे गोजानाव नुफेरिनिखौबा मा होनो बेखौथ मिथिला जाहैबाय जोंबो।
औ माने बेफोरनि मुङा एसे आलादा जायो ना आलादा जायो माने जों बुङो बिनिबो आलादा जाबावगोन दा जों दि दाव देंखुर बुङो दि बेखौबो मा बुंबाव आरोबावबा।
उम उम बेबा बेलेग बेलेग आरो बेफोर
औ बेयाव ओरै गाबज्रिला बुंलाबायनलै बिदि मना जानला मोनला नाथाय बिनि रियेल नेमखौथ‌ जों मिथिनो हाया नालाय। थिग बेखायनो इसे माने प्रब्लेम फैयो आरो माने।
आरोबाव नोंथां। माबाफोर नोंथाङा ओरैनो मा फिथाइ मजानो मोजां मोनो ओरैनोबा हमना ला दे फिथाइ बनि मादायाव माखौ मोजां मोनो मोनसनि जेनेब ओरैनो।
फिथाइफोरनि मादाव
औ फिथाइफोरनि मादाव ओरै ओंखाम ओंख्रि ओंखा-ओंखामथ नङैला ओंख्रिफोरनि मादावहाय
आरो फिथाइफोरनि मादाव बुंनो थांबाथ ओरै जानो हाबा देहानि थाखायबो मोजां ओरै थालिरनिफ्राय लानानै बायदिसिना फिथाइ सामथाइ आफेल आांगुर। बेफोर देहानि थाखाय मोजां आरो मोजाङालाय।
दे नोंथा साबसिन फिथाइफोरनि मादाव माखौ मोजां मोनोदे? हमना ला नोंथांङा दि दहाय थालेर आपेल आंगुर बुंबाय दे बेयाव नों बांसिन माखौहाय मोजां मोनो माने बेट। सिनिनो थाखाय मायो
आं बेवहाय जानाया आं बांसिन थालेरखौ जानाय जायो आरो ना आफेल आंगुरा बारा जाबांनाय जाया जानायालाय आं बांसिनानो बिदिनो आं जानायखौ बुंनो थाङोब्ला थालिरखौ बांसिन जादों आरो आं।
मोनफैबाय थानाय जायोना थालिरखौहाय एथ मोनफेरनाय जायाबायदि मोनदां। सोलावबो थाया नालाय बेयो थालेराथ नखरावथ थाखायो नालाय
थालिराथ उम उम गामि एरियायावबो थायो ओरै थाउनाव थाबा थाउनावबो मोनो बेरादनो बेफोरखोलाय एबेलेबेलैनो।
आफेेलाबो बिदिनो बायनांगौ जाहैबाय बेखायनो माने एसे प्रब्लेम मावनायखौ।
आफेला ओरैहाय जेनेबा दाम हमना लाबाय आफेला आखासेयाव बिदिनो बिस थ्रिसथाखा लाबाबो बिदिनो जाहैयो आरो।
ओंख्रिफोरनि मादावहाय ओमफ्राय नोंथां?
थ बेनो आरो अमा अमा नारजि ओं एफोरनो जेरै जोंना बर नाय खोब जानो होमबा अनला अमा बायदिसिना ओइ बिराद जासोयोना बिनि मादाव आङो एकदम आंनि माबा होनबाथाय नारजि अमा आरो।
अ नोंथां। नारजि अमा बुंदों नोंथाङा जे।
औ
नारजि अमाखौहाय माने नार्जि अमाथ जाबाय र नारजि-नारजिखौ माने माबदि नारजिओंख्रिखौ मारै सङो?
नार्जि ओंख्रिखौ ना
औ बुंलायो एसेे।
नारजिखौथ सिगां इदिनो फिफांनिफ्रायसो जायोमोन नामा फाथो जाय फाथोखौ जों खानानै खानानै जों फोराननानै बेफोरखौ उनावहाय सोमनानै बिदिनो गोरान खालामनानै बिदिनो संनाय जायोमोन आरो खारै होनानै।
औ औ औ।
ओरैनो नोंथाङा ओमफ्राय माखौ मोजां मोनो जानायनि बेलायाव जेनेबा?
आंथ ओरैहाय मोजां मोना सबाइ जों दाउ सबाइ जों ना सबाइ साम जोखिजाया सबाइ ओंख्रि आरो माने।
ओं ओं ओं।
औ।
ओरैनोथ सबायखौ जों हो औ औ औ औ औ। ओरैनोथ सबाइखौबो खारैजों जानाय जायो आरो ना।
औ खारैजों जानाय जायो।
आजि खालि सबाइखौ टाउनफोरावबो बिदिनो माबा जोंनि लकेलनियाथ जेरै माबाफोरनानै जेनेबा जों फुनाय बेफोरबायदि जाहैयो ओमफाय टाउनफ्राव बिदिनो रेडिमेद मोनखायो आरो ना। नो-नोंथांमोननिखौसो मोनगोन ना मोना थाय इदि
जोंनिनिथ टाउन खाथिबो नङा जाहैबाय बारा मिथिस्लाब
औ औ औ नोंसिना जेनेबा ओरै गामि एरियाव साननो हमनानै ला बिदिनो ल खेलानो जानो हागौ आरो ना जा-जा सुख्रेबनाय इदिनो बायदिसि बथलजों बा माबाफोराव हुख्रेमनानै स संनाय जानो हागौ आरो ना।
दखानावहाय माने इदिनो सालानि फैयोलै लकेल मोननाय नङा दखानाव।।
दखानाव‌ थ इदिनो सालानिफ्रानो थासिगोन होननांसिगोन। जायफोर खिथि मावो बिसोरसो लकेेलयै माबा सिगोन आरो ना मोनजा सिगोन आरो ना। जायफोर मावा बिसोरथ‌ आरो मा होनो आरो बायनानै जाहो नांगोन। सालानिबाबो रेडिमेड पेकेटाव थाखानायखौ ना।
बिदि जासिगोन देना सिगोन
औ दे दे।